नोंथां
औ
ओ नोंथाङा खोनाबायना
औ औ खोनादों
खोना
औ खोनादों
कल ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं माने जौ जौखौ बोरै बानायो बेनि बागै ओ नोंथांनिफ्राय लुबैदोंमोन ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा
जौ बानायनाय ओ जौखौथ औ जौखौथ माने जायगा लायो जायगा एसे आदबफोरा सोलायनो हागौ सोलाय सोल जानो हागौ आरो ओमफाय आं जायखिजाया आं जोंनि जायगानिखौ। फोरमायना होनसै आरो जोंनिथिं माबायि मावनाय जायो ओमफाय। मा मा आदबखौ बाहायो बेफोरखौ आरो। जेनेबा सिगाङावथ जौ मावनो थाखाय। माइरं नांथारगौ जायोना माइरं ओमफ्राय। माइरंआबो ओ-जानाय माइरंखौ माने बांसिन बाहायनाय जाया। आरो जौ मावनायाव। ओ-मोनसे माबा दङ ना एंखुर होनो।
औ
औ बे एखुरजोंसो मावनाय जायो आरो। बानायनाय जायो गिबियावनो बेबायदिनो माइरंखौ। माइरंंखुरखौ लाबाय ओमफाय जेनेबा जखानि लाब। बाय आरो सेरबा बा सय किजि जायखिजाया बे जखानि सायाव नायनानै। दैखौ होयो आरो फार्स्टआव जुमाय बानायग्रोयो। ओमफ्राय दै होनानै लाबाय ओमफ्राय दै ज संनानै बे माबाखौहाय माइरंखौ बेनिफ्राय। ओ-जुमाय दिहुनबाय आरो। ओ-फोमोनग्रोबाय गिबियावनो माइरंखौ दैजों ओमफ्राय बेनि फाय ओ-एमाव गोरा थायोजे?
औ औ
बै एमाव गोराखौहाय। फोनबाय जुमाय जुमायखौहाय फोनखांनायनि उनाव। सानथाम सानब्रैसोआ बेखौ दोनबाय आरो ओमफाय दोननायनि उन उनाव जेब्ला बे जुमाया रायो बेनि उनाव। ओ-जायखिजाया मोनसे जायगा थौ। बा बालथिं बेफोरावहाय सोनानै दोनबाय। ओमफाय सोना दोननायनि उनाव साननैसोनि उनावहाय।
ओ-बेखौहाय ओ-गोरान जौ होनोना जौ गोरान आरो जौ
जौ गोरान औ जौ गोरान जौ गिसि।
गोरानखौ दिहुननो थाखाय बै जे थौआव सोनानै दोननाय जुमायमोन। बेखौहाय मावनाय जाबाय आरो अरजोंहाय ओमफाय बेनिफ्रायनो जौ गोराना ओंखारबाय।
औ।
खालामनाय जायो आरो जोंनिथिं।
औ। बेनिफ्राय ओ-जौ जौ बिदै बानायनाय। जौ बिदै बानाय जौ बिदैखौ माबायदि बानायो बेखौबो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ जौ बिदै। बबे मोनसेखौ सोंदोंमोन माइब्रानि माइब्रानिबो जे गोबाव गोबाव दोननानै लोंनाय जायो।
औ औ औ माने जौ नंगौ आं बे जौ बिदैखौनो बुंदों। माने जौ बिदैयाथ' माने नोङो बे माथानिखौबो नोङो बानायनो हायो जौ बिदै। ओ बेनि उनाव ओ माइब्रानिबो बानायनो हायो जौ बिदैखौ बेनि फ्राय दा आरो ओंखारदों माइरं गोसोम बानायदो माने जौ बिदै बानायनायनि माने ओ प्रसेसा माने बेथ' एखेयानोखा आमफ्राय माइरं गोसोम नियानो जा माइरं माथानियानो जा जेन माइब्रा माइरंनियानो जा बे माने जौ जौ बिदै बानायनानै माने ओ प्रसेसा माने एखेयानो बे बेनिखायनो जि खुनु जायखिजाया मोनसेनि ओ मोनसेनिखौ फोरमायबानो जागोन जे जौ बिदैखौ माबायदि बानायो।
ओ जौ बिदै बानायनायाथ' माने बै जे गोरान मावहैयो गोरान मावनानै दिहुन हैयोना बेनि आधा खिनि प्रसेस आनो माने जेब्ला ओ जौ गोरान मावनो थाखाय साननै सानथामसो थौआव सोनानै दोनोना।
औ औ।
बा जायखिजाया बबेबा मोनसे जायगायाव सोनानै दोनो। जुमायखौहाय दा बे समावनो ओ माबा ओंखारो आरो बिदैया ओंखारखायो थौआवनो। गावनो गाव जुमायनिफ्राय बिदैआ ओंखार खायो। ओमफ्राय बे बिदैखौनो लोंनो हायो ओमफ्राय खायसेया मा खालामो ओ ओ गोरान मावालासेनो खालि बिदैल' लोंनायनि थांखिजोंबो ओ जुमायखौ सङो नालाय। ओमफाय गो गोबावसिमहालागै दोननानै बे खौ लोंबाय थायो आरो सेबनानै लोङो ओमफ्राय जेब्लासिम गोसाय जाया अब्लासिम लोंगोन ओमफ्राय गोसाय जाहैब्लाथाय बे जुमायखौ गारनाय जानोसै आरो। बेखिनियानो
बे प्रसेसखौनो बाहायनानै नोंसिनिथिंबो मावोना आलादा नोंसोरनिथिं ना?
औ जोंनाबो नोंथां बुंनाय बादियानो। ओ नोंथां बुंनाय बादियानो बानायो जोंनाबो।
औ।
नाथाय ओ बै माने जौ गोरान बानायनायाव एमावखौ एसे माने बुजा होनाय जायो। नाथाय बे जौ बिदै बानायनायखौ माने जोंनिथिंजायनो माने एमावखौ एसे होयो आरो जेन बे बेखौ माने जोङो गोबाव गोबावसिम माने दोननानै माने ओ बिदैखौ दिहुननानै लोंनाय जायो नालाय बेनिखायनो माने बेयाव ओ बुरजा होबाथाय एसे माने मा होनगोन थाइ कारा जायो आरो ओमफ्राय ओमफ्राय एसे खम होबा थाय माने बांद्राय खारा जाया नाथाय ओ बुरजा होबाथाय माने जौआ थाबनो जायो आरो ओफ्राय खिन्थु मा बाथाय ओ मा होनो ओ एमावखौ एसे होबाथाय माने गोबाव नांगौ सम जायो। ओ आरो बिदिनो नोंथांमोननिजोंनो ओ जौ गोरान मावनायाबो एखेआनो। ओमफ्राय जौ बिदै बानायनायाबो एखे नाथाय खायसे खायसे माइरंफोराव माने माइरं खौ नोंथांमोननियाव एंखुर होनो नामा जोंनावबो एंखुरखौनो बानायो नाथाय थाइ ओ जोंनाव आरो मोनसे बाजारनिफ्राय मोनसे माइरं मोनो पान्जाब पान्जाब माइरं होनो होन होनो आरो बेखौ बेखौ माने बेनिफ्राय माने बेखौ बांसिन बायना लाबोनानै बेखौ बेजों माने जौ गोरानखौ बानायनायखौ बांसिन नुयो आरो
औ
जाय जायबा ज जौ फाननानै माने जौ फानो बिसोरो माने बेफोर माइरंखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो
जोंनिया औ माने जोंनिया जानायनि अनगायै माने जानायाव जाय माइरं रंखौ बाहायो
औ
बे जाग्रा माइरंनि अनगायै जुमाय संनायाव जाय जाय माइरंखौ बाहायो बांसिन बेफोरखौ एंखुरखौनो बुंजोबो आरो जेबो बेयाव आलादा नाम गैया
औ
जाग्रा माइरं ओमफ्राय इंखुर बेबायदि होननानै बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो एमाउन्टनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आं जेनेबा एमाव एसे एसे ओमफाय बुरजा होनाय बेयावहाय जोंनिया बांसिन माने बे जाग्रा माइरंजों संनायखौथ' बिदैखौ बांसिन लोङा नालाय ओंखायनो जायफोर न'खराव माने लोंनो गोसो जायो जौ बिदै बेबायदि रोसिखौ अब्ला माने मोजां माइरंखौहाय माब्लाबा न न'निबो माइरंफोरा मोजां थायो जे न'नि गायनाय
औ।
बै न'नि न'आवनो आबाद मावनानै दिहुननाय माइजों माइरंजोंहाय जौखौ मावनाय जायो आरो माबानाय जायो खालामनाय जायो आरो बे जुमायखौहाय संनाय जायो लोंनो थाखाय ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' बांसिनै उम गोथावसिन होनोब्ला बे माइब्रा माइरंनियानो जाबाय जौ बिदैनि बेलायाव जो माइब्राजोंहाय संनानैहाय लोंनाय जायो आरो बे माइब्रा माइरंनिखौ गोबाव गोबाव खायसे माने बोसोरहालागै दोननाय जायो सोरबा बोसोरसे से सोरबा बोसोरसेनि एसे खम औ। बेबायदि
औ ओ नोंथां नोंथांमोननि नोंथांमोननियाव बे दादे माने जोंनि माने जोंनि जायगायाव माने जोंनि एरियायाव माने माइरं गोसोम माइरं गोसोमनि बे जेरै ब्लेक राइसबो होनो ब्लेक राइस होनो बेनिखौ नोंथांमोननाव बानाया नामा?
बेखौथ' आं नुनो मोननाय जायाखै आरो बांसिन ओरैनो बे एंखुरजोंनो ओमफफ्राय जेब्ला लोङ माबायो बै बैसागु समफोराव बा ओरैनो जायफोर लोंनो गोसो बे माइब्रा माइरंजोंनो बांसिन बानायनाय जायो आरो सरासनसरा जायो ओरैनो
औ आ
औ
बे जौ बिदैयावनो माने जौ बिदैनि बेलायाव आं बुंनो नागेदों माने ओ जौ बि जौ ओ बेफोरनि मा होनगोन बिनि गाबफोराबो एसे आलदा आलदा जायो नामा ना? बिदिनो गाबफोरा इसे आलदा आलदा जायो गोबावनिया एसे गाब गाबा एसे मोजांसिन जायो औ जेसेबां गोबावसेनो गाब औ गोजासिन ज औ गाबफोरासै मोजां औ खिन्थु नाथाय माबानि बे गोसोम माइरंनि बेलायाव ओ एसे कालारा जि माइब्रा माइरं आरो बे माथा माइरंसो एसे आलादा जायो
औ गोसोम जायो ना गोजासिन जायो
गो-गोसोमबो जाया गोजाबो जाया ओ बिनि माने गाबा माबानि बायदि जायो मा होनगोन बेखौ जोङो बे वाटारमिलननि वाटारमेलेननि जुइसनि बेनिनिनि बेनि बायदि जायो आरो
बिदै बे बिदै बायदि जायो
बिदि जि बिनि बिदै बिनि गाबा बिदि बिदि बिदि इसे मिलायो आरो बे वाटारमलननि गाबजों आरो बे माइरं गोसोमनि माने जौ जौनि बिदैया
उम उम दे होनबा
होमबा नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ नों जौ बानायनायनि बागै मोनथिननानै गोजोननाय थाबाय दा जोंना समाबो बारबाय बेनिखायनो आङो दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय नों नोंथां निसिम
औ नोंथांनिसिमबो